खोनादोंना खोनादोंना? औ
दिनै जोङो बर'फोरनि हाबानि सोमोन्दै रायज्लायनोसै ना?
औ औ जायो दे।
औ
बिदिब्ला नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो दे।
औ ओ जोंनियाथ' हाबा फोरा मोनद' थायोना? बर'फोरनिया गोदोनिफ्रायनो औ। हाबाफोरा आरो खारस'ननाय हाबा। थंखा हाबनाय हाबा औ दोनखारनाय नायनानै लायनाय हाबा आरो गोरजिया बोनानै लायनाय हाबाबो दंङ ना गोदो
नोंगौ औ औ।
दा दाथ बिदि बांद्राय नुला दा बांसिन नायनाय नायनाय हाबाखौ बांसिन मोनो आरो बे
औ हाबा गोलाव औ
दा नायनाय औ हाबा गोलाव बिदि नेमखान्थिजोंनो बांसिन बानायो आरो हाबाखौ।
उम नंगौ।
नायनायाथ फार्स्टआवनो जेनेबा माबा हिनजावनि नखराव हौवालाहा थाङो आरो नायनो खोनादों ना? औ गिबियावनो हौवानि नखर औ गिबियावनो हौवानि नखरनि हिन्जावनि नखराव नायनो थाङो
औ
बे फार्स्ट फार्स्ट गिबि नाहैजेनन्नायावथ जेनेबा हौवाया थांफाया। माने हौवानि हौवा। बिमाफोरा थाङो आरो बिमा बिमादैफोरा
औ -औ
अ ओमफ्राय थांनानै बिदिनो नायो नाहैनानै उनाव आरो फसायबोयोब्ला हिनजावखौ फसायबोयोब्ला खेबसे हौवाखौबो लानानै थांबावो आरो उनाव
औ
हौवाखौ लांनानै आरो फसायलायोबाथाय बिदिनो ओ गावबा गाव गावबागाव नेम सोरहाबा आरो सोरनियाबा माने हिन्जाव लाहा आरो। हौवा लाहानियावबो नायाहैयो आरो नफोरखौ माबायदि बे एसे सुलु लानो थाखाय हिनजावलानिफ्रायबो हौवालानियाव थांग्रोयो आरो। हौवालानि न'खराव थांखांनानै उनाव माने ओ गोरोबलायोबा खोथा बाथ्राफोरा गोरोबलायोबथाय'। ओमफ्राय बिदिनो माने हाबानि खालार थि खालामनो आरो खेबसेबाव हिनजावनि नआव खालामहैयो आरो
औ औ
खालार थि खालामखांनायनि उनाव बिदिनो उनाव हाबा खालि सोरनियाबा हाबानि सिगाङावबो थाङो। माने बेखौ माने मा बुङो मास खबर बुङो आरो बेखौ सोरबा हाबानि सिगाङावबो थाङो साननैसो सिगाङाव माने हिनजाव बोरै दं बेखौ खबर लाहैग्रोयो आरो औ रायजो राजाफोर मोजाङै रायज्लाय है ग्रोयो आरो औ सिमा बायदि नेम खान्थि माबायदि लांनांगौ बेफोरखौ रायज्लायहै। बै आरो। रायज्लायखांनायनि उनाव बिदिनो हाबा खालि आरो बिबान लां औ जोंनिया बिदि आरो बिबान लाङो हाब खालि बिबान लांनायाव बिदिनो थिंख्लि मोननै। बिबान बान्द्रा मानसिबो थायो बिदिनो बिबान बान्द्रा सानै थायो आरो बिबान औ बिदि बिब बिबान बिबान बान्द्रायाव आरो माबा थिंख्लि मोननै लायो। माबायाव खानानै औवानि गनाव खानानै ओजोंबो ओज जोंबो मोननैखोबो माने थिंख्लि खानानै लायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो बेहाय ओ नाबो लांफायो फान्थावफोर मैगं फोरबो आलायनानै लांफायो आरो।
औ औ।
बिदिनो ओमफ्राय हिनजावखौ बिदिनो हिनजाव लायनानै लाना फैबाय आरो नखराव हौवानि नखराव हौवानि नखराव लाबोनानै हाबा होफैयो आरो।
औ
गोदोथ माने सानसेयावनो रायजो राजाफोरखौबो लिंखायोमोन। माने सानसेयावनो ओमफ्राय हा हाथासुनि फोरबो होखायोमोन आरो दानिया एसे सोलायबायना जुगा।
औ औ
दा माबा हाबाखालि हेनजावखोल लाबोनानै हाबाखौल होफैयोआरो। फाय सोरनियाबा सो सोरनियाबा आरजबो गाबो आरज गाबखांनायनि उनाव ओ बेखालिनो बेदिनखालिनो सोरबा माने हाथासुनि हाथाखोबो खुरखायो आरो
ओं
हाथाखुरनायाव आरो अनला नांगौ जायोना? अनलाजो दाउ सङोआरो औ। ओमफाय बे अनलाखो उह माबा देनालानानै उनाव स खैना हेन्जावगोदानखो संनो होयो आरो।
अ
अह हेनजावगोदानखो संनोहोयो ओमफाय हालदै होआखोमा बे खाम खुरनाय ओंख्रियाव औ औ हालद बिदिनो संखांनानै ओह माने हौवा गोद गोदानजों लोगोसे माबावथायोना हौवाजो थाफाग्रा लोगो औ। फाय बे-बे बेन बे आरो हेनजावजोबो सासेलोगो थाफा
औ दाबेखौ माहोनो बर'फोरा। बर'फोरनि बुंनायबायदि हेनजावगोदानजों आरो हौवागोदानजों लोगोथाफायो।
बे थाफानायखोथ आङो बर' रावाव बांद्रायमिथिआ। ओरैनो मानेजों नरमेलि माने खैनाहमग्रा बिदिबुङोआर। ओमफाय बा बिदिबुङोआरो जोंङो। औ जोंनिथिं बिदिबुङोआरो।
खौ ओनसोल लायै ओनसोल गुबुन गुबुन होनो होन्नाय खोनायो।
औ ओमफ्राय बिदिनो बिसोर सानै औ बर थागोन आरो बरदो थाफाग्रा थोयोनालाय।
औ औ।
दोङो माने बे हेनजावगोदान आरो हेनजावगोदानजो थाफाग्राया माने ओंखाम खुरनाहोयोआरो ओह जोंनियाबिदि ओमफाय बे ओखाम खुरनाहोनानै हौवाया ओह जानानै एसे आदरा थानायखो हेन्जाव गोदाना जान नांगौआरो जोंनिया। औ दि जायो।
उम
ओमफाय बिदिनो ओ दाथ' बांसिन अखानायैसो रायजो राजाफोरखौ जाहोयोना? बिदि खालामो आरोखि जोंना दानिया नोंसोरनि ओनसोलावलाय माबायदि?
जोंनि ओनसोलावबो बे हाबा गोलावआ माने दङ आरो दासिमबो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय हिसाबै दा आथिखालसिमबो बे गोथौनो नुनो मोनो। नोंथां बुंनाय बायदियानो जेरैबायदि हिनजाव सुलुग लाग्रोनानै नायहैग्रोनाय जायो। बिनि उनावहाय फसाय लायो ब्ला हाबानि थि खालार खालामो बेनि उनावहाय जुदि फसाय खायसे हाबा गोलावआवहाय हिनजावखौ न'निफ्राय बिबानजों लायनाय जायोब्ला माने हौवा गोदान मोनहा बै हिनजाव गोदान मोनहानियाव थांनानैसो माने हिनजाव गो दान थानाय न'आव थाबाबो बिबाय खानाय जायो आरो बेखौ सिगां खाग्रोनानै बिनि उनाव ओ
फालि बानायो आर बिबाय खानायखो औ हाबा हिनजाव लायनो थांखालि
ओं जोंना बेखौ सप्तासे नङाबा सप्तानैनि सिगाङाव खानानै दोनो बेनि उनाव हाबानि थारिख लानानै आरो हाबानि साननै सानथाम सिगांहाय बेखौ हिनजाव गोदान खबर लाफैनायखौ जोंनिया खाथा खबर आरो हिनजाव गोदाना ओ हाबानि हाबाफोराव माबाफोर बेमार जागोन नामा लोमजागोन नामा बिनि सायाव माने सुलुग लानाय जायो आरो लोमजादों नामा साजादों नामा बिनि थाखाय दा बेखौ ओरैनो जे आलासि जाना फैनाय जायो आरो बे हौवा गोदाननि न'खरनि मानसिफोरा सानै साथाम साब्रैसिम थांनानै उम दा बेवहायनो बिनि उनाव साननै सानथाम थानानै जेब्ला हाबानि खालारा सफैयो अब्ला हिनजाव गोदानखौहाय सोर माने बर'फ्रा हिनजाव गोदान हारसिङै रिसिपसन खालामग्रोयो बिनि उनावहाय हौवा गोदान हौवा गोदाना माने हराव फैनानै लांफैनाय नुयो आरो उम मानि बे बिबाय लांग्राफोराथ' फुङावनो सहैनांगौ बे हिन्जाव नाव हाय बिनि उनाव। ओमहाय बेवहाय थिं-थिंख्लि मोननैयाव खायसे बुङो गाइखेर आरो सिनिबो सोयो होनदों आरो दा बेखौ जों जोंबो बांद्राय मोजां बिजिरना नाया।
ओरैनो खोनानाय बाथ्रा आरो ना बेलेगनिफ्राय मिथिनाय अ
दा बेवहाय बेबायदि गय, फाथै लांनानै ओ हरावहाय लाबोनाय जायो आरो हिनजाव गोदानखौ माने सानाव लाबोनो मोना होननाय मोनसे नेमखान्थि दं आरो।
औ औ जोंनाबो हरावनो लाङो।
औ दा बेवहाय हरावहाय बिमा बिफा आरो रायजो राजाखौ खुलुमस्रांनानै सनमान लानानै फैनाय जायो आरो बेवहायबो हिनजाव गोदान गामिनि माखासे मानसिफोरा दोनबोफानाय जायो
औ हिनजाव दोननो फैफायो ना।
औ औ ओ बिथिंबो मा हौवा गोदानै लाबोनायाबोथ' बुरजा थांबाय। आरो हिनजाव लागोनियाबो माने फैनानै हौवा गोदानाव बिथिंनियाबो आरो खनसे बिसोरखौ थांनायनि सिगां ओंखाम जाहोहरो आरो। हिन्जाव गोदानानि मानसि
औ।
दाबो बे बायदिनो ओ हाबाया गाजा गोमजायै जानो हायो आरो बर'फोरनि हाबा होनबाथाय ओरैबायदि ओंखाम ना बेदरनि आंखाल गैया माने मा होनो बिदिखौ जाबाबो जाग
अ' ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ बिदि आरो ना औ औ औ माने हाबायाबो सानसेयावनो जोबखायाना जोंनि बर'फोरनिया अ' हाबा गोलाव बुंदो जेला अ' साननै सानथामा माने बै हिन्जाव नायजेननायनिफ्रायनो सोलिबाय थायो। औ।
बे हाबा खालिथ‌ बिराद रायजो राजा बयबो जाहोबाय बिराद गिदिर आरो बिनि अखानाय रायजोनि खामानि मावग्राफोरखौ आरो बिनि अ अखानायैबो आलासिफोर जिखिनि दङ बेखौ जाबा स्रांनाय बिदिनो सप्तासेया माने
सोलिबायानो थायो औ आरो जोंनाव जोंनावथ ओरैबायदि बिदि नेमखान्थिबो दङ माने हाब हाबानि ओ अखानायै सानसे थाब बाय आरो बिनि अखानायै माने हिनजाव लागोनि बे हिनजवखौ खबर लानो
अ औ औ हाबानि अखानायै आरोना?
बानि अखानायनायै नोंङा सानसे आरो बिनि सानसे उनाव
अ औ औ रायजोआ जाखालि नंला
दोननानै बेनि अखानायै आरो औ ओमफ्रायथ' आरो माबा थाबावोसो ना आथि मंगल बुङोना बेखौ औ आथि।
माने बेवहाय औ न'आवहाय बिमा। बिफाखौ खुलुम हैफिननाय जायो। आरो गावनि जिखिनि जि जोम थाबोनाय बेखौ लायनाय जायो दां बेवहाय?
आरो लोगोफोरखौबो मोजां। माने बिदाय होबोनाय जायो आरोना गामिनि लोगोफोरखौबो औ हाबा खालिथ' बांद्राय बिदि मो नाना नालाय मानसि बि होंगो दोंगोजोजो बांद्राय गावनि लोगो सोगोफोरखोबो बांद्राय मोजाङै बिदाय होबोनो हाया। दा बे आथिमंगल खालि नख न'खरनि गोजा जायो नालाय न' न'खरनिफोरखौबा मोज बिदाय होबोनो मोनो आरो।
सिगांनि समावथ' बे आथिमंगलावनो मुरि लांनायनि नेम दंथारोमोन। खिन्थु नैबे औ आथिखालाव एसे सोलायनाय नुबाय आरो मुलिनि सोलाय बिसकुट लांनाय नुबाय आरो।
औ औ दाना सोलायबायना औ। फिथाफोरबो लाबोयोमोन आरो गो दो दाफोरखौ लाबोथारनांगोमोन आरो दाउबो लां फायोना बे आथिमंगल जानो थांनायाव दाउ जरासे लांफायो खोमा बे दाउआ दाउजो मासे दाउला मासे खोमा ना औ औ ओमफ्राय आरो सोरनावबा सोरना दाबो ओरैबायदि नेमखान्थिबो दङ माने ओ बै आथिमंगल जानो थांबा बे हौवा हिनजावनोसो माने न'खरनि बिमा बिफाया हरफायो। औ इदिबो नुनो मोनो आ
औ बे ओ बे आथिमंगलाव खायसे ओनसोल फोरावहाय माने बै हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननि लोगोफोरखौहाय बेनि लोगो सिख्ला लोगोफ्रा गोबां जंखायना एदावलायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ दे होमबा ओ दिनै फोजोबथ नोसै नामा?
औ दे
उनाव सावलाय लायसिगोन दे।